औ नोंथां खोनादों ना नोंथां। औ गोजोन। मोनाबिलि नोंनिसिम नोंथां औ। औ। दा जोङो। मोनसे टपिकनि सायावहाय सावरायनोसै नोंथां। जायखौ जोङो जों बर'फोरा फालांगि खालामोना। औ बिनि सोमोन्दै सावरायसै दसेसो। जोंना समनिबो आंखाल बे।
नंगौ नोंथां।
खमावनो जों सावरायनोसै।
औ जागोन नोंथां।
दे दानिया नोंथां नोंनो फोरमायग्रोदो जोंनि बर'फोरनि फालांगिनि सोमोन्दै।
औ नंगौ नोंथां आंनो जागायगोरनोसै नङा होनबा नोंथां औ। बर'फोरनि फालांगि नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
नोथां जोंनि बर'फोरनि फालांगि होननानै बुङोबा गोबां दङ' हा नोंथां जेरै जोङो नुनो मोनो आइजोफोरनि फालांगि खालामनाय नङा होनबा नोंथां। जोंनि बै समनि गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोना। नङा होमबा नोंथां बै समाव बर'फोरा बांद्राय फालांगिखौ खालामनो रोङामोन नङा होनबा नोंथां बै समाव मा जायोमोन जोंनि बांसिन ओ सुबुंफोरानो बा बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरानो न' फोरावनो बांसिन खामानि मावनायफोराव बा न'खरनि खामानि मावनायफोराव बेस्थ' थायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां नोंथां मुखुब जानानै थायोमोन नाथाय सम जों लोगोसे दिनै नङा होमबा नोंथां जुगफोरा सोलायनाय लोगो लोगो दिनैहाय जोंनि बर' आइजोफोराबो फालांगि खालामनायाव गोबां मुखुब जाबोनो खौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां जेरै जोंनि आइजोफोरा लामा सामा बहाबा गलाफोराव नङा मा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
बा बहबा टाउनफोराव बा बहाबा मार्केटफोराव जिरायनानै जोंनि आइजोफोरखौ फा लांगि खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नुयो नंगौ नंगौ
बिथांमोना ओ मैगंनि फालांगि खालामनाय नङा होमबा नोंथां जेरै मैगं होनना होननानै बुङोबा ओ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि हायेन ओनसोलाव थानाय बड'लेण्ड रायजोआव नङा होनबा नोंथां बेयाव गोबां रोखोमनि मैगं फोरफोरखौ मोननो थाङो जेरै हाग्रा बंग्रायाव मोननाय जेनेबा मैगंफोरा जाहैबाय जेरै ओ लाफा सायख' दिंखिया नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे औवा मेवाइ। आरो जेरै जोंनि बारिफोराव मोननाय मैगं जेनेबा नङा होमबा नोंथां। जेरै मैथा भिन्दि जाय खौ जोङो होनो मैथा सिख्ला नङा होमबा नोंथां बर' रावआव आरो जेरै फोरला। सबायबिमा बायदि बायदि मैगं। फोरखौ जोंनि हा बारिारिफोराव नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। दा बेफोर बारिफोराव मोन मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जोंनि आइजोफोरा दा फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां। दा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां जोंनि माखासे जिल्लाफोराव नायोबा नङा होनबा नोंथां जोंनि बर' आइजोफोरा लामा लामा। बांसिन मैगं खा खालामनायखौ नुनो मोनो हौवाफोरनिफ्राय नङा होनब नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा फालांगि खालामनायाव मोनसे इमपावार बा गोहो गोहो गोरा जाबाय होननानै जोङो सानना लानो हायो नाथाय नङा होमबा नोंथां औ। औ आरो जेरै हौवाफोरनि फालांगि होनना बुङोबा नोंथां जोंनि बर बर' हौवा। फोराबो गोदो फालांगि खालामनायखौ बारा रोङामोन बांसिनानो न'फोरनि खामानि खामानि मावनाय बा ओ बारि बागानाव खामानि मावनाय बा ना सारनाय बा नङा होमबा नोंथां बा दिन हाजिरा मावनाय बेफोरबायदि खामयावहाय बांसिन बेस्थ' थायोमोन आरो जोंनि ओ हारिनि सुबुंफोरा बा हौवाफोराबो नङामोन होनबा नोंथां नाथाय दिनै मा जाखो नोंथां। बिसोरबो लासै लासै गुबुननि बा गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि फालांगि खालामनायखौ नुनानै सोलोंनायखौ नुनो मोनदों जेरै दा जोंनि बर' हारिनि मा माखासे सुबुंफोराबो जेरै बोरमानि फालांगि खालामनाय नङाबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
खालामनाय बा दाउनि फालांगि खालामनाय बेफोरबायदि फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै अमानि फालांगि होनना बुङोबा ओ जोंनि ओनसोलावथ' अमाया गोबां सोलियो नङाबा नोंथां।
सोलियो सोलियो।
नोंथां बाजारफोराव जेरै अमा गला होनाय जायखौ जों अमा दाननाय नङा होनबा नोंथां। अमा दाननानै फाननाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो लोगोसे बोरमा फोरखौ नङा होमबा नोंथां बोरमाफोरखौ न' न' बा गामि गामि ओनसोलाव थांनानै बोरमा लायनाय नङा होमबा नोंथां दा जों बेफोरबायदि फायखारि खालामनाय बा फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो आरो माखासे फालांगि फोर दंबावो जेरै गुबुन जिल्लानिफ्राय गुबुन जिल्लायाव लाना फैनाय नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदि फालांगिखौबो जोंनि हा हारिनि माखासे सुबुंफोरखौ फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथां। दा आरो माखासे फालांगि दंबावो जेरै जोंनि आइजोफोरानो नङा होमबा नोंथां। ओ दाउ अमा फिसिनायाव गोबां मुखुब जायो जोंनि ओनसोलावथ' नोङो नोंथां मोन थायो जोंनि ओनसोलाव अमाफोरा गोबां न'खर न'खर न'खर थायो नङ होमबा नोंथां। आरो लोगोसे बोरमाफोर बोरमाफोरखौ होनबाय बा दाउफोरखौ होनबाय नङा होमबा बेफोरबायदि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। दा बेफोरबायदिखौ फिनानै बा नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदिखौ फिनानै लोगोसे मा खालामो ओ गुबुन जायगाफोराव जेरै अमाफोरखौ मेघालयफोरावबो फानहरनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नांगौ नंगौ।
फालांगि खालामनायखौ जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनो आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय दासिमाव जोंनि बर'फ्रा फालांगि खालामनायनि बेलायाव गोबां सोलायनायखौ बा फारागथिखौ जोङो नुनो मोनो होनबा नोंथां औ थारैनो नंगौ नोंथां दा आं सानो नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलाव बा नोंथांनि मोनदांथियाव जोंनि बर'फोरा फालांगिखौ माबोरै खालामो आरो गोदो माबायदिमोन आरो दा माबादि खालामो नोंसिोरनि ओनसोलाव बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो थाखाय नोंथांखौ आं
जागोन जागोन नोंथांनि औ नोंथांनिफ्राय बेफोरबायाददि फालांगिनि सोमोन्दै खोनानानै आङो एसेब्लाबो बुजिनो मोनबाय आरो मिथिनो मोनबाय आं थारैनो गोजोननाय मोनदों नोंथां नोंनिसिम आंनिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनो फोरमायनायनि थाखाय फालांगिनि सोमोन्दै। दा आंबो एसेब्लाबो आंनि जाखिनि फालांगिनि रोंगौथिखौ बा मिथियो बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनोसै दा फालांगि होनब्लाथ' जोङो मिथिखायो ओ जायखौ जोङो न'खरावहाय सोलिनो थाखाय जोङो न'खौर दैदेनलांनो थाखाय मोनसे थांखि लानानै खामानि मावो जे रां आरजिनो थाखाय जों खामानि मावो बेखौनो फालांगि बुंनो नंगौ ना नोंथां दा बेखौहाय जोङो फिसा फालांगि दङ जेरै गिदिर फालांगि दङ फालांगिया गोबां रोखोमनि दङ जेरखम मैगंनि फालांगि दङ नोङो दंफांनि फालांगि दङ बा दखान गलानि फालांगि दङ बा ओरैहाय गारि बायदिसिना मथर गारिफोरनि गोबां बायदि बायदि बायदि रोखोमनि फालांगि दङ बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया नोंथां। नंगौनाा दा फालांगिखौहाय जों फालांगिखौ मावोब्ला जोङो सोरबाया बेवहाय मुलाम्फाबो जायो आरो सोरबाया बेवहाय लसबो जानो गोनां जायो। खिन्थु फालांगिजोंहाय जोङो बांसिन मानसियानो बेवहाय बेाय मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो आरो खोनानो मोन्दों आरो नुबोगासिनोबो नोंथां। जेनेखं आं बुंनि साफर सोमना ला जोंनि जायगायावनो मोनसे फालांगि दङ जेरैहाय साहानि गला सासे मानसिया साहानि गलाखौहाय जुदिओ फुंनिफ्रायहाय नों बेलासिसिमनि गेजेराव होयोब्ला बेवहायहाय साहा बाहाय नै गलायाव थांनाय माखासे खरसाफोरा ओरैहाय बिदिनोखम स्निजौ बाजौ थांदोंबा बिनि जायगायाव सेजौ सेरोजा बा जिबाजौ बिदि फैयो बेफोरनो जाबाय फालांगिनि मोनसे माबा फालांगिनि मोनसे बेयो जाफुंसारनाय नङागौना नों थां औ दा बेबायदियैनो जोंनि बरनि समाजनि गेजेरावबो जोंनि बर आइजो बिम बर बिमाफोरा ओ बांसिनानो दा नुनो मोनसै मैगं थाइगं खानानै फाननाय आरो दखना फालांगि खालामनाय ओदिनो खमला फिथाइ सामथाइनि फालांगि खालामनाय फनाय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि दानि जुगावहाय जोंनि बर आइजोफोराबो फालांगिनि रोंगौथि दंसै दा बेफोरो जोंनि थाखायनो गाहाम जोंनि थाखायनो मोजां नंगौना नङा नोंथां सापस जोंनि हारियावबोदि बिदि फालांगि खालामनो मानसिफोर बा बरफोर उजिबाय बिनि थाखाय जोङो बिसोरखौ ओ हागौमानि साबायखर होनांगोन आरो बे रोङैफोरखौ जोङो ओ मिथिहोनांगोन मिथिहोनानै जोङो जाहाथे बेखारफोर थानाय माखासे लाइमोनफोर मानसिफोर दङ। बेफोरखौ जोङो थुलुंगा होनानै हायोब्ला फालांगिखौ मावनो जों खाबुखौ होनांगोन। नोंथां नंगौना नङा? फालांगिया जोंनि जिउआव थांना थानायावहाय गोबां मुखुब ओ मुलाम्फा आरो गेदेरथार बिहोमा होयो। जायखौ जों आजिखालि साख्रि बाख्रिफोरखौबोथ मोननो गोब्राब थांसै दा जों बिनि थाखायनो फालांगिखौहाय जोङो गेदेर थार सारनानै लानायानो मावनायानो जोंनि थाखाय मोजां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
दा फालांगि होनब्लाथ बयबो मिथिखागौ नोंथां। फालांगि दा नोंथाङाबो फंनैसो आंनि बुंनायखौ जादोंबाबो जायाबाबो माबायदि मोनदों? फंनैसो फोरमायफिनदो दे नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। थारैनो नोंथाङा फालांगिनि सोमोन्दै माखासे नोंथाङा आरो फोरमायलांबावबाय जेरै गलाफोरनि खोथाखौ नोंथाङा बुंबाय नङा हबा नोंथां। लोगोसे नोंथाङा बुं बेयाव मोनसे बाथ्रा मोजां बाथ्रा जाहैबाय खमला नङा होमा नोंथां? खमलायाथ नोंगौ नोंथ थां जोंनि ओनसोलाव कमलाखौ गोबां खाथि जोंनि नङा होबा जा होन जो भुटान हादर नङा होनबा नोंथां? भुटान रायजो भुटान रायजोनिफ्राय खमला गोजां बोथोराव फैयो। माने जोंनि आयजो फोरा बे खमलाफोरखौ लानानै फैबावोसो नङा होमबा नोंथां? भुटाननिफ्राय आरो नङाबा सोरबा सोरबा फायखारिफोर होफैयोबो आरो नोंथां। दा जोंनि आइजोफोरा बे खमलाखौहाय गोबां मोजाङै नङा होमबा नोंथां। गोबां मोजाङै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो आरो लोगोसे बे फालांगि खालामनायजोंनो गावनि नख' रहरफोर नङबा नोंथां। गावनि थांना थानाय गावनि फराय गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनाय नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदियाव गोबां मदद होगासिनो दं आरो बा हेफाजाब होगासिनो दं आरो दा जों बेफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जायनि जाहोनाव जोंनि आइजोफोराबो दिनै रां आरजिनानै नङामोन नोंथां। गावनि नखरखौ मोजां खालामलांगासिनो दङ नङा होनबा नों? थां आरो माखासे जोंनि नखराव ओरैनो बेखारै थानाय नङा हबा नोंथां? जखौ जों बेखार जेंना होनो नङा हबा नोंथां? बेफोरखौहाय फालांगि खालामनायनि गेजेरजों खमायनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होबा नोंथां? दा मा होनबाव नोंथां
दा जोंना नै समाबोथ बांद्राय गोलाव सम नङाना नोंथां? समनि आंखाल उननि फोरावहाय मोनसे प्रजेक्ट मोजां मोनसे टपिक लानानै सावरायफिननोसै बेखौहाय जोङो लोगो हमलायफिनसै बा लोगो मोनलायफिनग होननानै आसा
औ नोंथां नोंथांनिसिम रोजा रोजा थाबाय।
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथां दे होमबा नोंथां औ।